हेल' खुलुमबाय नोंथां। कुलुमबाय।
अ मोजां खोनाफायाखैलै नोंनिखौ क्लियारलि गोसा खोनाफैयाखै।
खोनायाखै
लासै खोनादों लासै खोनादों।
नेद नांङाखै।
नेदआ नांदो ओमफ्राय नोंथांनिखौ माने लासै खोनादो एसे खाथियाव माने एमान ग्रोबथा खोनाफैदों। द
अ नोङो बाराव थानाङा नों फेन खाथियाव थागासिनो खोमा।
अ थादोथ'।
होमबा एसे गोजानाव थां होनबाना खोनागोन। खोनाबाय मोजाङै।
खोनादों खोनानाया मा खौरां?
खौरांङाथ' दाउन गेजेरावनो
अ अ जाखांबाय।
जाथ'वाखै दासो कलेजनिफ्राय फैनानै जिरायना दंमोनओरैनो।
अ
माइ साइ गायखांबाय नोंसा न'आव
माइया गायखांथ'आखै जोंहा माने दा माने आलि सालिफोर होबायहादों आरोना।
अ मा मा माइ गायो?
माइयाथ' बिदिनो रन्जितफोरबो गायो बाहादुरफोरबो गायो
औ
बिदिनो माइब्राबो गायो फिथोरानो ओमफाय नोंसा गायखांबाय?
जोंहाबो गायथ'वाखैनो आलि सालि ट्रेक्टर सेक्टर होगासिनो
अ अ ओरैनो नोंसोरनि नोंसोर सोरनि ओनसोलजा गायखांबाय ना?
ओनसोलजोंथ' गाय गायनाया सोलिगासिनो गायखांथ'वाखै दासान्दि गायखां थ'वाखै जुन जुलाइ आगस्ट' इफोरदियाव गायखांहैयो
अ ओरैनो मा होनो नोंसोर? जा मा माफोर मावो माने बोरै फोनाय फोनानै खेथि मावोना ना गायना गायोना नोंसिनिजों गायोना गायोना?
औ फास्टावनो मा होनो खोथिया फोग्रोयो
बेखौथ' मिथिगो र' ओमफ्राय खोथियाबो माने आगोलनो माने खायसे खायसे दानि मानसिफोराथ' बुहुत माने गायनायफोराव फैसाफोरा खरस जायो बांसिन खामानिबो ओंखार होननानै डायरेक्टलि फैयोना आस्रा फोनाय ना मा होनो
अ अ आस्रा फोआ जोंनिया बिदिनो गायलायो बदल खारलायो हाइजिरा होयो ओमफ्राय बहानिफ्रायबा गायनो लाबोयो
अ अ
बिदिनो गामिनिजों गामिनि ओंखारलायो आरो सोरबाया हाजिरा मावो सोरबाया थिका ओमफ्राय सोरबाया बदल थांलाय लायो नों जोंहानाव गायना हो
उम उम उम उम उम जोंनियाबो इदियानो ओ आबो आरो दानियाथ' गासैबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जाजोब्बाय नोंसिनि इजाबोथ' ओइजा ओइयो
औ औ ट्रेक्टरजोंनो हालेवो बोसोर बासो सिगांसो नुयोमोन मोसौफोरजों हालौनाय खिन्थु दा
उम जोंनिजायथ' मथा मथि बहुत सिगांनि फायनो ट्रेक्टरानो जादिया माने मोसौखौनो नुनो मोनला आरो ना हालेवनाय आरो मोनसे ओरैबायदि जाबाय जोंहा जोंनिजा माने ट्रेक्टर फिसाबो हालेवला आगोलो एवोमोन दा सब माने ट्रेक्टर गिदिरदोनो एवजोबो आरो फ्राय ट्रेक्टर फिसानि दिनाबो गैला आरो जोंनिजा दा
आ आरोथ' दाथ' माइ गायग्राफोराबो खायसे ओनसोलथिं मेसिनसो लाबोग्रा जाजोबबाय
उम उम दा नों हानाया मानो माने हाग्रा साग्राबाबो सब मिसि जों नानायनिफ्राय मिसिं गासैबो नों दा जोंनियाव माने माइ गायनाय आरो माबाखौ नुनो मोनथ'वाखै आरो ना जोंनि एरिया खि मा होनो बेखौ आलि होनायखौ नुनो मोनाखै नुदों अ ओम ओम
माइ हाग्रायाबो माइ हाग्रा याबोथ' मेसिनानो ओंखारबाय
ओ ओ जोंनिथिं फायथ'वाखै होनबाबो
ओरैनोथ' नोंसिनिया माबामोन ना जायगाया मुसलपुर
औ मुसलरफुर आमबारि
उम ओरैनो माबाफोराव खैबारसो थांखो मावजि पार्कआव बेरायनो
मावजि पार्कआवथ' आङो दा गोदान जानायनिफ्राय थांथ'वाखैनो गोदान दाथ' गोदान जाबायना ओं दारागावथ' थाङो बुहुदबार थांबाय
दाथ' गोदानै थाङाखै?
गोदान थाङाखै बोसोरसेबो जायाखै र' जानाया थाङो न'आव थांबा दा दाथ' आरो गोजानाव दंना न'नि नलबारियाव दंफैयो
उम दे थांनांगोन दे जोंनिया मालाबा जमानो
औ ज' ज' थांगोन दे जों ओरैनोथ' सकियाथ' भुटान बरडारनि जायोना? दारा गसखिफोरा
उ उम ए साननैसोनि गेजेरावनो थांबा होमगोन नामा बेरायनो?
माइ गायोना गाया नोंस्रा?
जोंहाथ' माइ गायो न'नि न'नि न'नि बि बिगाबाना बिगाब्रै गायो ओमफ्रायो बेलेगनि बिगाबा गायो।
थाका
रनजित गायो ओं रनजित गायो जोसा गायो माइब्रा गोसोम गायो आरो माइब्रा
नोंसिनिया फोथारा अबिजायलै नोंसानि न'नि
जोंहानि न'नि सोनाब खोला जायो।
सोनाब खोला औ
अ खोलााजों ससे थांनानै ओरैजाय सोनाबजों हाबग्रा लामा आरो सोनाबजों हमग्रा लामा आरो खोला आरो सोनाब दुब्लिया माने बिराद गिदिर जोंनिया मोनब्रै मोनबा गामिसोनि दायरेकखा
मोनसे सकखौ मा होनोलैखो सिरिसबारि होनो खोमा ना?
अ सिरिस बारि इसोरनि सिरिस बारिनियाबो जोंनि दुब्लियानो गोलैयो
उ उ उम एखे सिरिसबारिनियावथ' मोनसे तिनालि जायो ओरैखै सोनाबथिं थांबाव जायो
अ सोनाबखि दुब्लि मोनैथिंबो ओ फमा फुथार ना मा मोनो
दा फमा फुथारा माबाखिसो थांबाय खोलाखिसो
खोलाखि मा होनोमोनथाय बे गामिखौ मा
सिरिसबारनि हाखा आरो बियो
एसामिसफोरनि गामि
अ एसामिसफोरनि ओरै बारनानै बि थांदर आं बखि थांबाय
उम मा मायो मा मा अथमना
थमना थमनाखि मोनलाङो
उम इनोथ' सिरिसबारि, आम्बारि, बेलगुरि गाराम देयाव थमना जमा गुब दुब्लिया दरसेयानो।
गारामदेव गारामदेवखौ खोनाबाय आरो दे बे जायगाखो दाबेस सां मोजां एदजास गोसोवाव गैया। बेलगुरिनि सोनाब जाना ए
अ' सोनाब सोनाब साहा एफोरबायदि जायो।
उम बेलगुरि बेलगुरि हाथायानोमोन ना?
अ' बेलगुरि बे हाथाय जाग्राया।
अ' बे गेरेम हाथाइनि ससे थांबाथ' माबासो मोनहैसिगोन ओरै मा होनगोन एखो मा होनगोन इखो म नामा संखोनिखि एखि थांबा माबा मोनसे सदखाद माने सरायदेव नोङाना सोनाबखि थांबायाबा।
सोनाबथिं थां।
साहाखि थांबा माबा मोनसिगोन सरायमारिअ
ओ जोंहा दुमनि साहा बागान।
उम द-दमनि मोनसिगोन।
सिमला, नामलां, भुटान इथिंनो मोनहैजोबो आरो।
ओ ने बिथोर नाङो आरो जायगा बेरायनो थायम थायम हिद नाङो आरो ना इफोरजा। मेक्सिमाम माने जोंनि बर'फ्रानो दोंखोमाना‌ इजों बांसिन।
औ बर' गोजा खिन्थु बे साहा बागान खन्द'आव माबाफोरा थायो आदिबासिफोरा।
अ' इसोरो इसोरो ओं सिन बांसिन खोमा इसोर बाय
उम सा-सा बागान खन्द'आव ओमफ्राय बे सरायमारि खन्द'आव एसामिसफोरनि थायो आरो‌।
मा बांसिन मेक्सिमाम एरियायाव जोंनि बर'फोरानो दोङो आरो ना।
औ थेबाबो गलाय गथाय बर'बो एसामिसबो ज'मा। दालाय बवा दं?
आङो नैयावनो दोङो रुमावनो दोङो।
औ
उम उम ओरै मुसलपुर पार्कखौथ' मोजां बानायथाराखैलै ना एसे मोजां बानायनो गौ मान
औ मुसलपुर पार्कआबोथ' पार्क बायदि नंलानो गोदोनि
गभमेन्टफोरा एसे इनिसटिभ लानांगो मोजां खालामनांगो हाग्रा साग्रा जाजोबाय दां।
औ हाग्रा जाजोब्बाय थाङिया बुहुद गोबाव जाबाय मुसलपुर पार्कआव। थाङानोमोन दे अ' माबाबाबो थांनायानो जाखायामोन ओम फाय थेवबो खनसे खननै थांदोंमोनदां ओरैनो। माबायदि होनना नायनो थेवबो एख' मोजां मोनामोन दाथ' थांसि
बेखो उम इ मसलपुरिनि पार्क खाथिनोथ' बालाफारा होनोमोनना जायगाखौ।
औ बालापारा
उम
बाला फारानि उनाव ओजोंहाय आरो बाथ'फुरि
बाथौ फुरिया थांबाव नांगौ ओरै उम। उम बै बालापारानि सानिखो
बालापारानि साहानिखौ सान्थिपुर होनोदां।
अ' सान्थिफुर सान्थिफुर सान्थि
उम सान्थिपुर कलासक बेफोरबायदि गामि
उम उम बै माबानिखि थांबा मुसलपुर एरियायाव मोजाङानो जायगाफोरा माने दै सैनिबो प्रब्लेम गैया। आरो जायगायाबो गोजौ माने आङो आं मोजां नाङो आरोना बरमानिसाय मोजांसिनसो नांङो
ओं ओं मानो होनब्ला गारि मटराबो बारा माबा नंला
उम आरो दै प्रब्लेमा मार मोजां दै-दैनि था खाय बेब'स्थाफोरा आरो इनभारमेन्टआबो मोजां। जायगायाबो गोजौ।
औ आइरनबो गैबाङा दैफोरा।
उम आयरन गैयानो दैेखिनि एरियायाव मोजां जायो जोंनिकिसो एरै खोलाखि फैबा बेखि जायगाया एसे मा होनो माबा आइरन बुहुद जायो जोंनि जा आंबो थांथारिया गोबाव जाबायानो मसलफुराव।
मुसलफोरा औ आंबोथ'
थांगोन माने ओरैनो
आंबोथ' मास मोनसेनि बारबायानो न'आव थाङिया। स्कुल इन आव स्कुल इन्टार्नशिप जाबाय थानाय समाव खनसे थांब्रबदोंमोन ओमफ्राय फैफिननायनि फ्रायनो थाङाखै दाथ' आरो गरम बन्दबो मोना। औ मुसलपुरा बुहुद डेभेलप जाबाय। ओ जोंहाय माबाखौबो मेन रडखौबो पार्टिसन खालामना होबाय।
उम ओरै माबाजों ओरै दिस अफिस बाथौफिरिफोरजों नांजाबबा मोजां नुसिगौमोन।
ओजोंथ' डिसि अफिसफोर जानायखाय बाथौफुरिनि लामा बालापारानि लामाफोराबोथ' भेलप जाजोब्बायानो नङाबाथ' गोदो हाखर हाला जों बेफोरबायदि मोनोमोन आरो दा डेभेलप जाजोब्बाय गासैबो। दे होमबा गोजोननाय थाबाय।